औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ नंगौ फ्रि दङ।
औ दायो जोङो मानि सायाव सावरायनो सानदों दानाय -लुनाय ना?
औ नंगौ नोंथां दानाय- लुनाय।
औ दे नोंथाङा सोंग्रोदो होननानै
ओ जोंनि माने बर' आइजोफोराथ' बय ओ गोदो -गोदायनिफ्रायनो न'आव
हेल' खोनायाखैमोन दे बुंफाब फिननाय।
औ माने ओ गोदो- गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा दख'ना गावनो माने ओ दाननानै गानो गायो गानो ओ दाबो नोंथांमोन दाबो गानो नामा बिदि ओ दा गावनो माने दानानै।
दख'नाखौथ' जोंनिथिं खायफा -खायफा दाबो गानो नाथाय दानाय- लुनायफोरा दायो गोमालांनो हमबाय। माने गोदोआव न'आवनो दानानै गानोमोन। दाथ' जों बांसिन बिदि नुनो मोनला न'आवनो दानानै गाननाय। ओमफ्राय ओजोंहायनो नोंसोरनिथिंजाय नोंथांमोननिथिंजाय दाबो बे हारिमुवा थांनानै दङ ना?
ओ दायानो दा ओ दख'नाखौ। गामसाफोरखौबो जों नुदोंमोन दानाय।
औ।
गामसा
ओरैनो मा -मा जिफोरखो दानाय जायो नोंथांमोननिथिंजाय?
औ दखनाखौ गानो ओ नाथाय औ माने गावनो दानानै ओ आरो बाजार हाथाइनिफ्राय सो माने फाननानै गानो।
औ।
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायनो सानदों? जि बेबादि जुदि जोंनि हारिया गुबुननिफ्राय बायनानै गानबाय थायोब्ला जोंनि थासारि उनाव माबादि जाहैगोन? बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
नंगौ ओ बे दख'नाखौ दानो नांगो दाबो बे ओ बिदिनोस बिदि दाया लासिनो थाबा औ दख'नाया सानसे गोमा लांनो हागौ।
औ गोमाथ' लाङा, मेसिनफोराव दायो। फालि बिदि इसान सालिफोराव ओ दानानायखौ नुनो मोना आरो।
औ औ।
औ।
हेल'
औ।
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानो नामा?
औ ओम ओख नोंथांमोननिथिं माने खुन्दुंखौ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो? एसे फोरमायनो हागोन? जबा
खुन्दुंखौथ' दा बानायनाय जाला माने गोदोआव बानायोमोन। गोदोआव बै ओ लाथा एम्फौनि जि फिथोब
औ नंगौ।
फुननानै बानायनाय जायोमोन। जोंहानि आबै आबै मोनासो आबैमोननि समावसो बानायनाय नुदोंमोन। माने बे हारिमुवा जोंनि आइमोननिसिमल' थांनानै थादों। बिनि उनाव आरो बा बांद्राय नुनो मोननाय जायाखै।
औ नंगौ। जोंनिथिंबो बिदिनो
हो हो
औ। दाबो औ नोंथांमोननिथिं दाबो एम्फौ लाथाफोर फिसियो ना? न' न'आव ओ
खौ फियो। नाथाय बांद्राय फिसिला माने न'खरसे न'खरनै गामि दाबसेयाव न'खरसे न'खरनैफोरल' नुनो मोननाय जायसै।
औ नंगौ।
ओफ्राय नोंथाङा ओ? मानो जोंनि हारिमुआव बेबादि जिथु दानाय लुनाय गोदोआव फाग्राब दंमोन दायो। मानो गोमालांनो हमखो? बिनि सायाव एसे बुंनो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ खोनायाखै मोजाङै मा बुंदोंमोन?
ऐ माने जोंनि दानाय लुनाय जि हारिमु
औ नंगौ।
बे हारिमुवा जि जोंनि हारिनि गेजेराव गोमालांनो हमबाय बेनि सायाव नोंथाङा ओ माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ औ गोदोनि आबै आबो मोना दा माने गै गैयाना गैखाया बेनिखायनो औ माने दानि ओ जेनेरेसनफोरा बे बैफोरखौ माने दानो रोंला आरो बेनिखायनो एसे एसे गोमालांनो हमबाय दखना दानाया
उम औ ओमफ्राय ओ जिहेथु बे हाग्रा जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबाय थानोब्ला जों माबाफोर राहा लामाफोर दं नामा नोंथांआ बेनि बागै मिथियो नामा मोनथियोब्ला अन्नानै फोरमायना होनो हागोन
औ आं बेखौ हानाय नंला म उहो
नोंथाङानो फोरमायदो एसे आं माने बुजि मोनाखै मोजाङै
औ माने जिहेथु जोंनि हारियाव जि गोमालांनो हमबाय बे दानाय लुनायफोरा नङा होमबा बेखौ जुदि जों फोथां फोथांफिनना लाखिनोब्ला माबाफोर राहा लामाफोर दं नामा? नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर मोनथियो नामा?
औ बेखौ बेखौ मिथिया राहा लामा माने दख'नाखौथ' दायो दाबो नाथाय ओ माने मिसानावसो दायो जि ओ औ इसानसालिफोराव दाना दाया दाबो
प्राय आरो माबाफोर सोंनायफोर दंबावो नामा?
औ औ जि दानायावथ' ओ गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोर नांगौ ओ बेनि आइजें आयलाफोरनि मुंखौ एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां?
ओ आइजें आइला आंनि मिथिनायाव जोंनिथिं जिथु साल खुन्था साल खुन्था जिहेतु बे इसान दानायनि जे खुन्था गायनाय जायो बेखौ साल खुन्था होनना बुंनाय जायो आरो साल फालाथ' बे थाबाय आरो ओमफ्राय माखु माखु जि खुन्दुंखौ सानानै बेवहाय सोनाय जायो बेखौ माखु होनना बुङो आरो ओमफाय बे बे जि खुन्दुंखौ मिरायनाय आवलाय गोलाव दानखा बेखौ लोमोनथाला होनना बुंदों जोंथि नोंथांमोननिथिं मा मा होननानै बुङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बुङो औ जोनथोरफोर नांगौ औ जि दानो थाखाय माने खोन्दोंलाना गोजोनथोर ओमफ्राय फुंगा ओ ओ आरोबाव नो दाङा नाथा रासो ओ सेवारि गनसा बेफोरबायदि माने औ आइजें आयलाफोर गोनांथि जायो आरो जि दानायाव
आदसा आदसा ओमफ्राय आरो बे जि दानाय समाव जि आखाइजों हमनानै बिथिं नालाय बिथिं लाबोलाय खालामोना बे हमग्रानो मा होननानै बुङो
औ बेखौ बेखौ आंनि थिया माने माबा बुंङो
औ आंबो मिथिया बेखौ बेखौ आं बो मिथिया ओंखायनो नोंथांनाव सोंनाय जादों। आरो बे जि दाबाय सानाय समाव जि आथिंजों गाख्लायनो हायाव जि थायोसे हा ओ गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय आथिंजों गाख्लायबाय थानाय जायो बेखौ मा होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोनजों।
औ बेखौ गरखा बुङो। खोमा बेखौ आंबो मोजाङै मिथिया माने गरखा औ बिदु
औ नंगौ।
बिनि उनाय गरखायानोना?
औ
ओं ओमफ्राय आरो माबाफोर दंबावोमोन नामा आइजें आइला।
आइजें आइला औ दङ सेवारिफोराबो दं। खानजं औ नंगौ औ नंगौ
गोदौ बे खानजंखौ मा बाहायोमोन आं ओ आं नुदों जोंनि गामियाव बे गोदोआव सोंनाय समाव बे खानजंदों बे खुन्दुंफोरखो हबाय थानाय जायोमोन माने गोदोआवथ' खानजुं गैयामोन ना। औवानि बानायना लानाय नुदोंमोन बेखौ बे आगजुनि मुंखौ नोंथाङा मोनथियो नामा?
औ औ आतसा मिथिया आंबो बेखौ। ओ औ
आरो
आरो माबाफोर दंबावोमोन नामा आइजें आइला।
आयजें आइला बिदि गोसोआव फैयाखै
औ
बिदिब्ला
औ जोंनि समाबो जाबाय औ समाबो जाबाय ओ औ
नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय।
औ